ज दाय
हेल खोनादोंथ
हेल गोनां दे म
ेलथाम
खोनादोंनाा
औ खोनागासिनो
अ खोनागासिनो दे होमबाल अ खोनादों दे ओ जोंना टपिकआ
बुंलाय
उम बेै माने दंफां बिनो बिफां लाइफांजों बानायनाय दंफांजों बानायनाय आरो औव औवाजों बानायनाय माखासे बाय्रा सुंङा माने सानफ्रोमबो जिउआव बायबाय थानाय माखासे मुवा बेसादफोरनि सोमोन्दै फंनैसो बुंलांदों
औ दे हागोन नोंथां मा होनो जों दं दंफां लाइफां होनोबाथ जों औवाखौ दंफां लाइफांङाव गोलैय ना गोलैया आंथ बेखौ बारा मोनसै थिदां दा औवायाबो बुंनो थां
दे होनदो गोलैया दे
दंफां होनोबाथ जोंहाथ फारसेनिफ्राय लायोबा जों बुंनो थांङोब्ला दा बिसिना जाहैबाय फारसेनिफ्रायनो बेथ मानसि नि थाखाय सुबुंनि थाखाय गोनांसिनथार बुंनो थाङोबा दंफां लाइफां बिसिना जाहैबाय टेबोल फोर बायदिसिना बसि आरो बिदिनो जोंङो न बायनायाव न बां लुनायावथ जों दंफां लाइफां नङाबानो जाथारा मानसिनि सुबुं जिउ खुंनायाव जेनेबा खेरखिनिफ्रायानो बा जा दरजायानो जा बेनि अनगायै जोंङो आरो जोंङो संनाय खावनायाव बांसिन मानसियानो जेनेबा गामियारि ओनसोलथ बांसिनानो दा बिफां लाइफांनि बा दालाइफोर माबाफोर
बेफोरजों होबानायनो बेफोरजोंबो जों संनानै जानाय जायो आरो बेजों लोगोसे जों औवा होनोबाथ जों औवायाथ गोबां बांसिनानो जोंनि सुबुं माहारियावबो थांना थानायनि थाखाय जों बाहायनायखौ बांसिन सिन नुयो आरो दा औवा होनोब्लाबो औवा नंङाब्ला थ जों न लुनो हाया बा जोंङो न बाहायनाय मैगंफोर खादा औ औ जों जेखाइ खबाइ हम नाफोर हमनायफोराव माबाफोराव बेफोरथ जों बेखौ बाहायनाय जायो नंङा होमबा नोंथां
ओम नंगौ दे
औ आरो जाबाय औ औ जानाय लोंनायावबो जानाय लोंनाया माने जोंङो दा टेबोलावबो टेबोलफोर सियारफोर बेनि अनगायैबो जोंङो गोबां खामानियाव बाहायनायखौ नुनो मोनो
दा नोंथाङाबो माखासे फोरमायनो हागोन नामा
ओं र मा होनो मा होनो बेफोरो औवानि बेयाव गोबां मुवा बेसाद बानायनानै जों गोबां बेसाद बायनायखौ नुनो मोनदों जों जेरै संनाय खावनायाव लांब्ला जों औवाजों फोर नुनो मोनो जेरै मैगं खादा सागं बै जि माने मैगं खादा सागं बेफोरफोरखौथ' गोबां इम्परटेन्ट बुस्थु संनाय खावनायाव मा होनो बाहायनायाव आरो
औ थारमाने बे हाबा खेरायाव बुरजा बुरजा ओंखाम संनायफ्रावसो नुयो आरो ना। ए आंथ' जोंनि गैथारा मानो होनो मा होनो। अ जोंनि गैथारा माने खौ जोङो थारमाने बा बुरजा बुरजा ओंखाम संनाय खादाव आरो ना। बेखौ नुनो मोनो मोननाया आंबो।
उम जों बे संनाय खावनाय बेलाया ओरै जायो ओरै जों माने ना गुरनाय ना हमनायफोराव बाहायनाय गोबां औवाजों बानायनाय मुवा बेसादफोर नुनो मोनो जेरै जेखाइ खबाय मा होनो खखा सेन। आरो बिदिनो माखासे माने खाखि उम खाखि बिदि बिदि गोबां बुस्थु बानायनायखौनो खाखि मा होनो बिदि खखा बायदियानो बुस्थुआ माने बिदिनो खान्दा बांद्राय गोलाव जाया आरो बिदिनो ओ जेनेबा इसिबां बांद्राय खखा बायदि एथबां गोलाव जाया आरो मा होनो मा खासे बानायबावो आरो जेरै फल' फल'आ बेफोरखौबो बानायनाय नु नुनो मोनो आरो।
आरो बेखौथ' औवाजोंबो जों औ औवाजोंबो जों सियार टेबोल बानायनायखौबो नुयोना गोबां मडेल मडेल दानि दिनाव
बे ओं बे मा होनो बाहायनो मा मानसिया बाहायनो बे जग्रा जिरायग्राफोरनि बेलायाव आवबो उ बिदि औवाजों बानायनाय माखासे मराफोराबोथ' औवाजों बानायनाय बायदिआनो। नो जाहैबाय जेनेबा औवा रायदों माखासे बेजों बायनायाव सियारबो बानायो बे बें मा होनो बेफोरबायदि औवाजों बानायनाय गोबां मुवा बेसाद नुनो मोनसै आरो।
जेनेबा ओं नों जेनेबा मा बानायनो गोसो बानायनो हायो जाहैबाय।
ओं आरो जिरि
मानसि नाजायोब्ला औ।
उम दंफांनि बेलायावबो होनदोंमोन ना दंफांनि बे बेयावबो जों माने दंफांखौ गोबां बिथिङाव मानसि माने जिउ खुं मानसिया जिउ खुंनो लानाय थैजासिम गोबां दंफां लाइफां जों बायनाय मुवा बेसादफोरखौ बानायनाय मुवा बेसाद खौ बाहायनाय नुनो मोनो जेरै जों दंफां लाइफां मा होनो बिफांजों औवा मा होनो बिफांजों बानायनाय माखासे न' बां जेरै थखथा बाथाम बिदिनो गोबां मुवा बेसाद न' लुनायाव बाहायनो थाखाय दंफां निफ्राय बे माबा बानायनायखौ नुनो मोनो। बेफोरनि अनगायैबो जों मा होनो सियार टेबोल। डाइनिं टेबोल बेफोरनि उ टिबोल। बेफोरखौ बाहायनाय बेफोरखौ बानायनाय नुनो मोनो नुनो मोनबोदों। आरो द दंफांआ जोबोद मोजां जाहाथे मा होनो बे बुस्थुआ। गायना ला नोंनि थाखायबो प्रफिट होयो मान आरो पावारनि थाखायबो दं। फांनि बिलाया अक्सिजेन नागारनायखौ जों बे लेखायावबो फरायबोनानै मोनबोगोन बिदिनो मोन मोननै बिथिङै बिदिनो मोजां खामानि मावो जे आरो बे दंफां लाइफां थायोब्ला माने हाफ्राबो थाजिम जायो। बेफोरखौ गोबां मोनबोदों ओ बिफां सिङाव
ओमफ्राय मोनो जेनेबा
उम गोबां बेलेग बेलेग रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ बिफां गायनाय। उम।
बिफां लाइफांफोरानो जेनेबा बेफोर गैयाब्लााथ' जेनेबा मानसिनि जिउ खुंनायावथ' गोबां। खस्थ' जागोन ना दानि दिनाव जेनेबा गोबां नुयो जेनेबा दंफां लाइफां गैयै जायगायावथ'। जोङो दानि मिनावथ' ससियेल मिडिया बा माबाफोराव नुयोसै आरोना। जेनेबा गुबुन गुबुन हादरफोरनि बिफां लाइफां गैयिफोरनि जायगायाव माबायदि सोलिनानै दं। बा जोंनि बे जायगायाव दंफां लाइफां। गोबां थानाय जायगायाव माबायदि सोलिनानै दं। गोबां गोहोम खोख्लैयो जाहैबाय सुबुं माहारिनि जिउआव।
उम। दंफां लाइफाङा ओरैनो दै उम जानाय लोंनाय बिथिङाव गोबां उम। गोबां हेफाज होयोयो दंफां लाइफांआ।
औ बोथोरफ्राबो जेनेबा मोजां लाखिबाय जेराव। थ' मा होनो दंफां लाइफां जायगा बेबारियाव बोथोरफ्राबो जेनेबा। मोजां जायोना अखा हानायफोर बा सानदुं दुंनायफोर मिडियामाव आरो बेफोर बेफोरबायदि बेलेग जायगाफ्रावथ' सानदुंफोर बा माबाफोर गोबां खस्थ' नुहुरो आरोना नुनायावथ'
उम बिफां लाइफां गैयि जायगाफ्राव
आरो दाथ' गोलोम बोथोराव जों खान्थाल फिथाइ माबा फिथाइ फिथाइ बिसबांफोरनिफ्राय गुबुंह। गोबां फिथाइ मोनजायोना थाइजौ बायदिसिना। फिथाइफोरखौ।
लिसु।
औ लेसु दाथ' गरम बोथोर बोथोरावथ' बिराद फिथाइफोर दं आरो लिसु खान्थाल। औ। बेफोरखौ जानानै जों गावनि देहाखौ थाजिम खालामनो हायोबा मोजां मोनो जाहैबाय।
उम। आरो बेफोरखौ जों गायनानैबो जों मा होनो गावबो रांखान्थि बिथिङाव माबामोन खालामनो हायो जेरै फाननानै ना माना फाननानै जेरै बिफां लाइफां गायनानै फिथाइ माबानानै बिब
दानि जिउआवथ' आरो मा होनो औ बागानफोर बानायनो हायोना?
उम बागानफोर बानायनानै
गोबां बेलेग बेलेग जायगाफ्राव जेनेबा हरनो हरनो हाबाय। टाउन सहरफ्राव ना?
उम गोबां बिबाङाव बेसेन गोसा दाम बेसेन गोसा।
एसेनो गोसै सुबुं माहारिनियाव। बे फैसाजोंनो नोंथाङा जेनेबा सुबुंनि नांनाय खिनिखौ बायनानै लानो हानाय बा माबाफोर थांना थानायाव गोबां राहा मोनबाय औ। बे मानो ओरैनोबा ओरैनो। अब्लाबो आंनि साननायावथ' जों बिफां लाइफां गैयाबानो सुबुं माहारिफ्राबो थांना थानायाथ' बुहुद गोजानाव नुहुरोना औ। हां लानाय बायदिसिनानिफ्रायनो
हां लानाय माने हाय हां लानाय बायदिसिना बे बिथिं माने दैफोरनि ओ बिफां लाइफां ग एबा दैफोर रानलांनायाबो जायो आरो बोथोर सोलायनाय बांग्रि मावनाय बिदिनो अ बोथोर गैयालासिनो अखा हालाबायनाय। बेफोरखौ जों गोबां नुनो मोनो बिफां लाइफां गैयै जायगाफ्राव टाइम गैयियावनो अखा हानानै दैबाना जानाय। ओमफ्राय नांगौ टाइमाव अखा हायालासिनोबो हाया रानसावलांजोबनाय। आरो टाइम गैया टाइम गैस समावनो बिदि बांग्रिं माबा बारहुंखा फैनाय बेफोरखौ नुनो मोनबोदों आरो बिफोर जोंनि बे माने थाजिमै लाखियो आरो बोथोर लानानै बोथोर नांगौखिनि माबाफोरखौ जोंनो होयो आरोना। जों मोनदांनो मोनो बिफां लाइफांनिफ्राय बेखायनो जों बिफां लाइफां गोबाङैनो अननांगौ बाहाय अननांगौ आरो बेखौ मा होनो गायनांगौ गोबां जोथोन गोबां मानो जायो। नो हायो बिसिनो गायनांगौ आरो गायबाबो नोंनि थाखायबो मुलाम्फा जायो आरो गुबुननि थाखायबो मुलाम्फायाव फैयोना जों बिफां लाइफां गायोबा
दा खोनाबाय ना नोंथां? दा जों अब्ला समनि आंखालाव मा
उम
उनफोराव जाहाथे मोजाङै सावरायफिनलायनोसै नामा नोंथां?
जायो दे नोंथां उम।
औ दे।